औ खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा खोनादों।
औ मा खालामदों?
औ मा खालामदों औ दङ नै नोंथां जिरायनानै ओरैनो नोंथाङालाय माथो अ मोजां मोजां नोंथां नोंथां। मोजां मा होनदो?
आबो बि
आंबो बिदिनो दङ मोजाङानो मोजांआनो ना औ नोंथांजों अ फंनैसो खोथा सावरायनोसै आं फन खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना औ हागोन नोंथां हागोन। औ ओरैनो दा बोथोराथ' दैज्लां बोथोर नालाय औ
अ
अ बेनिखायनो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव बेनि सोमोन्दै नोंथांआ खोनथानो हागोन ना? उम जोंहा दाथ' बोथोरा नोंथाङा मोनथिखागौ दैलां बोथोर दा बे दैलां बोथोराव जोंहा आ जाहा माइनि खेथि मावनाय जायो
औ
औ बे जोंहा प्रथम फासटाव माइनि खेथिखौ ओ लांदां फोथारखौ ओ खनसे ओ दानि जुगावथ' मोसौजों हालेवनाय जादेया ट्रेक्टरजों हालौनोसै ट्रेक्टरजों खनसे खारायना लाग्रोनाय जायो लांदां फोथारखौ ओमफ्राय ओ जा खारायखांनायनि उनाव बे आलिखिनिखौ दानना लानाय जायो आरो हाग्रा थायोना आलियाव बे हाग्रा खिनिखौ दानना लाग्रोनाय जायो दाननादोननानै जोङो हा हाखौ साननैसो समनि थाखाय दोनथ'नाय जायो उम हाया सेवनायनि थाखाय दोनथ'नाय जायो एसे हाग्रा हुग्राफ्रा सेवथों होननानै उम बै समावनो ओ माइ माइलिखौ जोंहा माइलिनि गोनांथि जायो खोथिया फोनो थाखाय माइ खेथिनि सिगाङाव जा खाथियाव फोग्रोना लानांगौ जायो दा बे खोथिया फोनो थाखाय जा माइ माइलिनि गोनांथि जे बे माइलिखौ जोंहा दैयाव सोमब्र'नानै ओ सानब्रैबा सानबासोनि थाखाय दैयाव सोमब्र'ना दोननाय जायो अ बेनि उनाव सोमब्रखांनायनि उनावहाय दैनिफ्राय बोखांनानै लांदां जायगायाव बहननानै ओ मा होनो बिरनानै दोननाय जायो माने माइखौ लांदां जायगायाव बोखारनानै बोखारनानै ओ बे समाव बे खौ माइखौ उम जोंहा थालिर लाइजों बा इदिनो बस्थाफोरजोंबाबो खोबनानै दोननाय जायो सानसेबा साननैनि थाखाय दा बे सानसे साननैनि उनावहाय ओ गाजा खिलिनो हमो ओ जोंहा बे गाजा खिलि खाङोब्ला बे खोथियाखौ माइलिखौ बेसेबां बुरजा दोनदों बेसेबां बुरजा जायगानि ओ सोमनाय जादोंमोन बेखौ नायनानै जोंहा दुब्लि दब्लायसे बा दब्लायनै बिदि हालेवनानै फोरगोन फोमोनग्रोना लाग्रोनाय जायो
औ
औ फोमोनना लाखांनायनि उनाव जोंहा बै माइलिया खोथि ओ गाजा हरनायलाय बे गाजा हर हरनायनि उनावहाय माइलिखौ लाबोनानै दुब्लि बारि बे ओ दब्लाय फोमोननायाव गारसारनानै दोननाय जायो गारसा गारना होयो फोना होयो माने उम बेखौ साननैसो सम बिदिनो खोथियाखौ जौ होनो थाखाय सम होनाय जायो दा बे साननैसो सम खोथिया जौखांनायनि उनाव जोंहा आगोलावनो खारायनानै दोनखानाय खारायनानै दोनखानाय जोंहा दुब्लिबारि फोथाराव ओ खोथिया जौनायजों खोथिया जौनाय जे जेब्ला जौ अब्ला ओ ट्रेक्टरजों बा मोसौजों हालौवनानै ओ दुब्लि बारिखौ फोमोनना लानाय जायो फोरमायनो थांनोखै जोंना बै खोथिया फोनायखौ खोथियाखौ फुना लाखानानै बेवहायनो ओ बे दुब्लि बारियावनो गायना दोननाय जायो गायनाय जायो बेहाबाथ मे औ दा बिदिनो ओ जोंहा दानमोन। दान मोनथाम मोनब्रैसोनि उनाव जोंहा फोथारनिफ्राय माइ फिथाइ थायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
औ दा बे माइ फिथाइ थाइब्ला जों बेखौ हानानै न'आव लांनानै दा बे मारा होनाय जायो मारा होनायनि उनाव जोंहा बेनो सलि दा नोंथांनिसिम आं
हेलौ नोंथां
सोंनो सानदों
मोजां बारा मोजां खोनायाखै। मोजां खोनायाखै‌ नोंथां।
अ हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुं
अ अ दा आं नोंनिसिम मोनसे ओ सोंलु सोंनो सानदोंमोन। दसे सम हायोबोला हायोना औ
औ हागोन नोंथां।
ओं दा नोंथां जोंनि बे बर'नि मुंदांखा मोननैसो ओंख्रिफोर दङ दा बे मोननैसो ओंख्रि ओंख्रिनि गेजेराव नोंथाङा बबे ओंख्रिखौ साब ओ बानायनाय जायो बिनि बागै फंनैसो खोन्थानो हागोन ना?
मोजां खोनाया नोंथां? बुंफिननो
औ हेलौ खोनायाखै नोंथां।
औ नोंथां बुंफिन दे।
अ बे जोंनि जेन'बा बर'नि मोननैसो मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ। बे ओंख्रिनि गेजेराव नोंथाङा बबे ओंख्रिखौ साबसिन मोनो? बे ओंख्रिनि बागै नोंथाङा फंनैसो मारै बानाय जो बेखौ फोरमायना होनो हागोन ना?
आं हागोन नोंथां।
औ
बर'नि ओंख्रि होनबा बर' समाव सोंनोनाय जों बुंनो थाङोब्लाथ' ओंख्रिया गोबांनो दङ जोंना जेरै अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि सबाय बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि स बुंनो थाङोब्ला बे बेफोर ओंख्रिया आंनिबो जानो मोजाङा आंबो जानो मोजां मोनो आरो बर' हारिनि गासिबो सुबुंफ्रानो बेफोर ओंख्रिखौ बजबनानै लायो आरो जायगा आरो ना बिदिनो बुंनो थाङोबा जेरै नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ जों औ गिबियाव जोङो बिदिनो दब्लायसे न'खराव जानो थाखाय जोङो ओ फोग्रोनना लानाय जायो हाल हालौवनानै बिनि उनाव जोङो फोनानै जोङो मास मोनसेनि उनाव जोङो ओ जेरै जोङो फाथो होननाय जायो फाथो होननाय जायो फाथोखौ जोङो गायग्रोनाय जायो गायग्रोननि उनाव जों जेब्ला फाथो देरगोन एबा जौगोन बेखौ जों गिबियाव औ जेब्ला फाथोनि बिलाइया गोरलै गोरलै जायो जों बेखौबो जानाय जायो। जेखौ जेरै जों फाथै खारै होनो होननानै बुङो बिनि उनाव जों जेब्ला फाथोआ जौगोन अब्ला फाथोखौ जोङो मन' लाब फाथोखौ खानानै सान्दुंआव फोरानना लानाय जागोन अब्ला जेब्ला फाथोआ फाथो एबा फाथो फोराननाया जेब्ला रानो अब्ला जों बेखौ लाबोनानै लाबोनानै जों नारजि ओंख्रि नि महर होननाय जायो आरो ना बिदिनो नारजि ओंख्रि संनाय समाव जों फाथोखौ बायनाय जायो आरो ना। बिदिनो जोङो फाथोखौ रानखांनायनि उनाव जोङो बिनो ओ नारजिखौ जोङो गोबां रोखोमजों जानाय जायो जेरै अमा अमाजों जानाय जायो बिनि अनगायै जोङो नारजिखौ नारजि गोजायो जानाय जायो बिदिनो अमाजों जानाय समाव जोङो नारजिखौ गिबियाव जोङो नारजिखौ जोङो ओ थौआव दैजों सोमनानै दोननाय जायो। दसे समनि थाखाय। बेनि उनाव जोङो नारजि खौ औ दैजों रुगोनना लानाय जायो बिनि उनाव जोङो ओ अमा बेदरजों सङोबा अमा बेदरखौ जों गिबियाव एवग्रोननानै लानाय जायो। बिनि उनाव एवग्रोनायनि उनाव जोङो अमाजों आरो ओ रुनानै दोननाय नारजिखौ जोङो अमाजों लगायनानै संनाय जायो बिनि उनाव बर'नि मुंदांखा मस्ला मस्लि जेरैाल हालदै हायजें दुन्दिया गंगार दा बेफोरखौ जों बाह बाहायनाय जाया जेबो जायो। जायनि थाखाय जोङो नारजि ओंख्रियाव होनाय जायो आरो नारजि ओंख्रिया गोथाव नुनो मोनो एबा गोथाव जायो। बिदिनो जों नारजि ओंख्रि संनाय जायो आरो ना। जोङो जेरै नंला अनलायाबो बर'नि मुंदांखा आरो आंनि थाखाय साबजाथाव ओंख्रि जाय जों अनला ओंख्रि बे मोननै रोखोम मोननै रोखोम एबा मोनथाम रोखोमफ्राव नुनो मोननाय जायो जेरै जों अनलाखौ थाइगिरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जों अनलाखौ अमाजोंबो जायो दाउजोंबो जायो बिनि अनगायै फारौजोंबो जानाय नुनो मोनो आरो बिदिनो हाबायावबो अनला ओंख्रिखौ बायनाय जायो जेब्ला हाथासुनि हाबा बे समाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो दाउजों जानाय समाव जों अनलाखौ गिबियाव माइरंखौ बाहायनाय जायो माइरंखौ ओ उवाल एबा एबा गाहेनाव देनाय जायो बेनि अनगायैबो दानि जुगाव इलेक्ट्रनिक मुगा नालाय बिनि इलेक्ट्रनिक ग्रेन्डारावबो बाहायनाय जायो बेनि अनगायै जोङो गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनाव उनाव जों दाउखौ दाउ बेदरखौ जोङो एवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जों दाउ दाउ एवनाय समाव जोङो दैखौ होबाय बिनि उनाव दैया जेब्ला ग्लब ग्लब जायो अब्ला जोङो अन गुन्दैखौ होना होयो बेनि उनाव जोङो जेब्ला अन गुन्दैया दैजों मिक्स जायो अब्ला जोङो ओ इदिनो खारैखौ होनाय जायो आरो ना नायनानै बिदिनो सोरबा सोरबा खारैखौ सोरबा बुरजा जायो सोरबा एसे जायो बिदि नायै नाय होनाय जायो बिनि उनाव जों दहानो बुंखानाय बाददिनो बर'आव बाहायनाय मस्ला जेरै हालदै संख्रि बिदिनो हाइजें दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जों गोबां ओंख्रियावनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बाहायो दासिमबो बिदिनो जों बर'नि बर'नि ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला बेफोरनो आरो आंनि थाखाय बेफोर ओंख्रिफ्रा जोबोद साबजाथाव आरो जानोबो मोजां मोनो
औ औ औ जागोन नोंथां जागोन दे होमबा नोंथां बे दसेखिनि समखौ आंनो होनो होनायना होनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय
औ